औ औ नोंथां औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांजों मोनसे माने टपिक लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन आं
औ हागोन नोंथां मा आयदानि सायाव?
जोङो मानलाग्रा मैगंफोरनि आयदानि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
होमबा आयदाजों सावराय माबा जागायलांसै आं नोंथां।
औ जागायजेनदो दे नोंथां दे।
मानलाग्रा मैगं होनोबाथ' जोंनिया बुहुद मोननो थाङो हाग्रा बंग्रा बारि गायनाय बुहुत रोखोमनि मानलाग्रा मैगं थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
फोर इफोरनि सायाव एसे सावरायनोसे।
हुम
जेरै मानलाग्रा मैगं होनोबा जोंना खांख्रिखर'ला निफ्राय स्थार खालामनोसै ना नोंथां? खांख्रि खरला होनोबाथ' जोंना गामि गामिफ्राय मोनो आनो।
औ
सोरनिबा सोरनिबा बारियाव थायोनो माने खांख्रिखरलाया ओरैबायदि मोनसे मैगं जिथु माने मैगङा जोंना बारि खनाफ्राव खिलियो जिहेथु खांख्रिखरलाखौ जों बांसिनानो फ्राय गाया। जेरै बेलेग बेलेग मैगंफोर खौ बैब माने बेगर होनानै गायो। खांख्रिखरलाखौ फ्राय गायनायानो जाया जोंनिआ माने खांख्रिखरलाया जायगायाव खिलियो। माने बे जायगायाव हाय अलरेदि बेना माने हा सिङावहाय बेदरगन बेदर थाखायो। माने सम जाबानो बियो गावनि सम फैबानो। माने हारसिंनो खिलिनानै हारसिं नो मानलाबायो बेखौ जोङो माने औवा बिजौ दानस'नाय बा माखासे बेन माबा जांसि जांला होनानैहाय माने मानलाहोयो जों बेयावनो थायो आरो मानलाग्रा मैगं खांख्रिखरलाया। बेखौ जों से खम गायो आरो मोनसेखौथ' गायनायानो जाया जेरै खायला । खायलाखौथ' जों गायानो खायलाया जोंना बारि खना हाग्रा बंग्रा फ्राव खिलियो। जों माने फिथाइफोरखौ नागिदनानै बिदिनो एवनानै जायो बा नाफोरजों बाथोन यो आरो खायला खायला फिथाइखौ
औ नोंथां औ
जोंना दं बहल जेरै बहला मोनै रोखोमनि थायो। बहला जोसा बहल आरो मोनसेआ नरमेल जोसा बल होनोबाथ' माने मोदोमखायो आरो जोसा बलखौ जेब्ला जों माने ओंख्रि सङो न'आवहाय
हो नखर ब्रै नखर बा सोआ मिथिखायो आरो जे ओ बिसोरना ओंख्रिया बहललै जोसा बहल होननानै माने मोदोम मोजे जो जोसा मायरं बादि। बहलखौबो जों खम गायो। ब्लाबो माने जोंना इदिनो गय दंफांफ्राव मानलालायना हारसिंनो थायो दंफांफ्राव मानलालाबायो हारसिं हारसिनो थायो जेरै बहल बायदिनो आरो मोनसे दंबावो अने बेखौ होनो जिंखा जिंखाया फिसा फिसा थमफ्रु थमफ्रु माने मान लानानै थायो हारसिंनो
बाखि आरो थाबाय जोंना लाव लावफोरनि थाखाय जेनेबा जोङो माबा जेरै जों मोसौ गलि बा जों बैसां बानायो आरो जेरै खुमब्राखौबो जों बेफोरबायदिनो गायो बैसागो बानायना होयो जोगोनार थाबाय जोगोनाराबो जोंना जोगोनारखौथ' जोङो फिथाइखौबो जायो बिलाइ माबाखौबो बिजौखौबो जों एवनानै जायो आरो जोंना दङ गरसि जिहेथु गरसिखौबो जोङो बैसां बानायो गरसियाबो रोखोम रोखोम थायो अबबा फिसा फिसा रोखोमनि गरसि थायो अबेबा एसे गोलाव अबबा एसे दाब्ला अबबा बेगर बेगर खम अबबाया माने बेगर ग- ला आरो गरसि फाग्ला होननाय मोनसे दङ। जिहेथु गरसि फाग्लाया गिदि गिदिर माने हाजोनि हाग्रानि गरसि होनो आरो बेखौ माने गिदिर गिदिर बेखौबो जों जायो बे बेखौ माने बेगरल' जायो आरो ओमफ्राय जेरै थाइबेंफोरखौ जों गायो थाइबें थाबाय सबायबिमा थाबाय जेरै फटल थाबाय ओमफ्राय आरो बहुद माने माखासेनि नामफोरखौबो मिथिबावासो
औ।
ओ बहुद रोखोमनि मानलाग्रा मैगं मोननो थाङो जेरै- ओ मा होनो बेखौ खेरेला गोखा भात केरेलाबो होनो केेरेलायाबो मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो अबेबा गिदिर थायो फिसा थायो
अ
जेरै खांख्रि खरला होनोबा जों खांख्रि खरलाखौ बुहुत रोखोम जायो जेनेबा एवनानैबो जायो खांख्रिख- खौ फिसा फिसा गोबबा गोबबा हानानै
औ
आरो आलुफोरजोंबो जों संनानै जायो बा आलु खांख्रि खररला अमा बेदर होनानैबो जों जायो। जेरै बहलफोरखौ जोङो ना फोरजों जायो। बा ओरैनो आलु एसे होनानै बो जोंसंङो जों खावनानै जायो जेरै- सबाय बिमाखौ जोङो आलु बायदिसिना होनानै जों संनानैबो जायो आरो एवनानैबो जायो सबाय बिमाखौ आरो गरसिखौबो जों एवनानैबो जायो बा आलुफोरजोंबो जायो दा बहलफोरखौथ' जों नाजों जाखायो नाजों ओरैनोबाबो गोथावखा बहला बहल ओंख्रिया ओरैनोबाबो गोथाव जायो ओमफ्राय आरो थाबाय जोंना ओरै भाहट केेरेलाफोरखौ जोङो फ्राय एवनानै जायो बेखौबो ओंख्रिजों गोद दायो जेरै खुमब्राफोरखौ जोङो हांसो बेदरफोरजों जायो अमा बेदरफोरजों जायो दाउ बेदरफोरजों जायो। आरो उम जोगोनारखौबो जोङो बिदिनो अमा बेदरफोरजोंबो जायो। ओरैनोबो जायो जोगोनारखौथ' जों माने गारानो फ्राय दंफांनिफ्राय लानानै बिजौ जेनेबा जोङो जोगोनार बिजौखौबो जायो एवनानै जोगोनार फिथायाइखौबो जायो जोगोनार बिगुर बिगुरखौबो जोङो माने जानाय जायो बिगुरखौबो आरो बेगरखौबो जोङो फोराननानै माने एवनानै जायो। आरो ओंख्रियावथ' ओंख्रि जोगोनारा गोदै जायो जों बेखौ दाउफोरजों जायो। अमा फोरोजों जायो बहुदजोंनो जानाय जायो आरो पथलफोर थाबाय जेरै पथलखौ जोङो एवनानै जायो। दा ओंख्रि जायो जिंखाखौबो बिदिनो जायो नाफोरजोंबो जायो बहुद रोखोमबो जानाय जायो। ओरैनो नोंथांमोनसे बिदि मानलाग्रा मैगं आरो माखासे आरो बेलेग आं मिथियो माबाफोर आरो मोननो थांबावो नामा नोंथां मिथिया
नोंथांमोनाव जेरेखम नोंथाङा आंनो बुंथिनानै होदों बेबायदिनो जोंनियावबो अनेक रोखोमनि मोन मोनो आरोना नोंथां मानलाग्रा मैगंफ्रा जाहैबाय जेरै बिदिनो नों बुंदों लाव ओ जोगोनार जिंखा खुमब्रा बेफोरबायदि बिदिन अनेक दङ जोंनियावबो ओ माखासे हाग्रायावबो मोनो न'आवबो गायनाय मोनो आरोना जेरै खांख्रिखला बायदि मोनसे जोंहा मोनसे माबा दंबावो मा होनो उदासि गोखा होननाय दंनाा फिसा फिसा खांख्रं खलानिफ्राय फिसा फिसासिन बियो गोरलै गोरलै बेखौहाय ओ जोङो हारसिंनो बेबो बेगरा हारसिंनो खि मान मानलायो आरोना हारसिंनो खिलियो गायनांलाया बेखौ बारि खना बा बारि अबे बारि सेरावहाय बिदिनो हारसिंनो रज'यो उदासि गोखा मानो होनो मा होनो बेखौहाय जोङो नाजोंबो बाथोन देनानै जानो बिराद गोथावथार आरोना नाजों बाथोन देनानै जायो बिनिफ्राय जोङो मोनसे दंबावो खिफि बेन्दों होननानै बुंनानै नोंथाङा खि खिफि बेन्दोंखौ मिथिगौ ना औ खिफि बेन्दों। बे खिफि बेन्दोंआ जोंनावहाय बिदिनो रज' हारसिंनो रज'ला बायो आरोना हारसिं रज'नानै थायो बेफोरखौ बियो गोदोनि मानसिफ्रा मुलि होननानै बुङो आरोना थारैनो मुलि मा माखासे देहानि थाखाय मोजां मोजां माबा भिटामिन मोनसे मेडिसिन होयो आरोना बेखौ जायोब्ला दाउफोरजों जेब्ला मानसिफ्राहाय देहाया दुरबल जायो लोमजानानै जेब्ला दा लोमजानानै दुरबल जायोब्ला दाउफोरजों खिफिं बे खिफि बेन्दोंखौ संनानै होयो। बिनिफ्राय ओ जोंनाव ओरै मानिमुनि मानिमुनिखौ मिथिगौ ना नोंथाङा मानिमुनिखौ खौबो जोङो हा हा हानिफ्रायहाय मोनो आरोना हायाव मान लानानै थायो मानि मुलिखौ जोङो जेब्ला उन्दै समावहाय बिब्दिनो ओ जेब्ला मा ग'गा मोननानै गगा मोनो आरोना गगा मोननानै गारमायाहाय बोरैबा जायो आरोना बे समावहा बोरैबा जायो थस-थस्ला जायोना बे समावहाय गोदो आबै आ बुंनोहाय मानि मुनिखौहाय माबाजोंहाय बेरेमोदैजों आवथिनानै जोंनो दौवो मोनबो आरोना माने गारनाया मोजां जानानै आरोना आरो मानि मुनियाथ' ओरैनोबाबो मुलि बायदियानोखा ओ जोङो औ मान मुनिखौ फुं फुङाव सिखारनानै जेब्ला मोखां सुखाङो अब्ला जोङो बेनि बिलाइखौ जोङो गांथामबा गांब्रैबा दसथासिम आरोना बिदिनो जिथा बा जिनिसा नों जेसेबां हायो एसेबां आरोना खानानै लानानै जोङो बेखौहाय अग्लिनानै जायो आरोना, अग्लिनानै जायोब्ला जोङो ओ अग्लिजनानै जानानै दै लोङोब्ला जोङो उदैखौ थान्दा मोनो आरोना। उदैनि माखासे मैलाफोराहाय साफा जालाङो आरोना बे मानिमुनिजोंनो ओहोम बेबायदिनो देहानि थाखाय मोजां मानि मुनिया ओमफ्राय बेनिफ्राय अनेक रोखोमनि जोंनावबो बिदिनो बेन्दोंनि मैगं दंबावो ओ बिदिनो खेरा दाफिनि खेरा दाफिनायखौ मिथिगौना नोंथाङा?
केराना केरा दापसि
केरा दाफि औ केरादाफिनि, जोंनिथिंजाय केरादाफिनि होनो औ बे खेरा दाफिनिखौबो जोङो दाउजों जायो। बेखौ सोरबा सोरबा नाजों जायो। बेबायदिनो जायो आरो ना। खेरा दाफिनियाबो बिदिनो गायनांलाया आरो ना। गायनांलायााया हारसिंनो मोनो बिब्दिनो हारसिंनो खिलियो, हारसिं खिलिनानै हारसिंनो रज'यो बेखौहाय जोङो बारिबा बबेबा खनाफ्रावहाय खिलिनायखौ जों नुयोब्ला खानानै लाबोनानै जाफैयो आरोना। थिग बेबायदिनो आरोना नोंथां। दा नोंथांनि माखासे ओंख्रिफो ओ मानलाग्रा ओंख्रिफोर बर'नि माललाग्रा ओंख्रिफोरनि सायाव रायज्लायनानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय, दा नोंथाङाबो आंनिफ्राय खोनानो मोननानै माबोरै मोनदों नोंथां?
औ माने गोजोन्नाय मोनदों नोंथाङा माखासे आं मिथियै जेरै खिफि बेनदों होनो आंथ' खोनायोसोमोन दा बेखौ माने जानाय जायोबो होननाय खोनादों बा मुलि हिसाबैबो खोनादों माने बिराद नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय, अब्ला नोंथां जोङो बेयावनो फोजोबथ'नोसैना?
औ नोंथां औ जागोन दे जागोन। उनाव लोगो हमफनगोन नोंथांन दे गोजोन्थों नोंथां दे
औ औ